हेल'
औ खोनादों दा
औ खोनादों
अ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालाम जादोंमोन थ' सम दङ ना सावरायनो
औ हागोन नोंथां
अ माने दा दैज्लां बोथोरनि बा माइ आबादनि सायाव एसे सावरायनो थाखाय नोंथांजों हरनाय
औ औ हागोन नोंथां
औ दा माइ आबादनि सोमोन्दै आं एसे बुंग्रोनोसै नामा नोंथां
औ दे
औ माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथाय जों गासै जोंनि बे ओनसोलाव अ माइ आबादखौ मावनाय जायो ओ लोगोसे जों बर' बा जों आसामनि मानसिफोरा गासिबो ओ ओंखाम खौनो जानानै थांनानै थायो होनना बुं जायो गासै सुबुङानो ओंखाम जा फ्रामो जों आसामनिया बेखायनो आ माइ आबादखौ जोंनि आसामावहाय ओ गासैबो जायगायावनो मावनाय जायो
औ
औ औ दा जोंनि ओनसोलावहाय ओ माइ आबाद मावनाया आ सोलिगासिनो औ सोरबाबा औ सोरबाबा गायखांबाय सोरबाबा गायबाय दङ होन बांसिनानो गायखांनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे दा जोंनि ओनसोलाव ओ अ माइ आबादखौहाय ओ गोबां जातनि मावनाय जायो
औ
ओ माइब्रा जोसा ओ रनजित आइजुम ओ सतुर प्रसाद थुर ओ बेफोरबायदि औ माइ माफोरखौ नाथाय ओ माइ मा ओ माइ फाख्रि ना मा होनोमोन थाय औ बेफोरखौ एसे खम मावनाय नुदों आरो दानि आथिखालाव नुनो मोननाय जाला ओ आसु माइ बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनाखै आरो जोंनि ओनसोलाव लोगोसे बे माइखौहाय माबोरैहाय मावो एसे फोरमायनोसै नामा औ माइखौहाय जोङो ओ औ माइ आबादखौ ओ गिबियाव जोङो माइ बिदान लानानै ओ
औ
न'आवनो दोननानै बा बाजारनि माबानिफ्राय नार्सारिफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै ए गिबियाव जों बस्थायाव सोनानै बेखौ दैयाव सोमग्रोनाय जायो
औ
ओ न'नि फुख्रि बा दंग' बा जायखिजाया दैयाव सोमनानै साननैबा सानथाम लाखिनानैहाय उनावहाय बेखौ ओ लाबोनानै ओ थास' बिलाइ बा लाइ बिलाइफोरजों होबनानै दोननाय जायो बिनि उनावहाय जेला गाजा गाजाया बेरो ओ दुब्लियावहाय जोंहा हाल एवनानै ओ हाखौ फोमोनना लाखानाय जायो ओ बेयावहाय आलि सालि खोनानै आरामसे ओ साफायै बेयाव माइखौ खोथियाखौ सासे सासे फोनाय जायो
औ
होनानै ओ खोथियावहाय ओ हासारखौ हो हायाव होखानोबो हायो सोरबाबा होआबो जानो हायो। गोसो आरो जेनेबा अ हासार होनाया ओ जेनेबा हासार होयोबा मोजां जागोन खायफासेया दुब्लियाव हासार होवाबाथ मोजां जानाय नुवा बिदिहाय आरो दानिया ओ बिनि उनावहाय जेला खोथिया औ अ था ओ बिस सल्लिस पनसल्लिस दिनसो जायो सानसो ओ बे जिखिनि सान जायोब्लाथाय बे खोथियाखौ जोंहा ओ फुनानै ओ गायनो हायो आरो ओ जेला औ बे खोथियाखौ ओ गायनो थाखाय जोंहा आइजोफोरानो फुनाय जायो जोंनि ओनसोलाव। आइजोफोराहाय ओ फुनानै आ जेला हौवाफ्रा आलि खोयो हालेवो ओ बे हाया जेला मोनो आइजोफोरानो बे खैथाखौ फुनानै गायहैनाय जायो। ओ आथिखालाव जोङो गोदोनि बायदि बा हाल अ हाल मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोना। आथिखालाव जों ट्रेक्टरजों गोबाङै हालेवनाय जायो मानो होनोब्ला ओ हालिव ओ हाल हा-हालिजों जेनेबा मोसौ हालिजों ओ जोंना सानसेयाव बिगासे हनो हानो नागिरा नाथाय ट्रेक्टरजों हेवोब्लाथाय जोंनाया ओ सानसेयाव बाजि दजि बिगा जवनो हायो। बैनि थाखायनो जोंनो आथिखालाव ओ बांसिनै हाल एवनायखौ नागारनानै ओ ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो मोसौजों हालेवनायखौ नागारनानै।
आ
बेनि उनावहाय ओ गोबां जायगायावनो जों ओ माइ गायनायफोरखौबो ओ मेसिनजों गायनायखौ नुनो मोनो लोगोसे आलि फोनायफोरखौबो जोङो ट्रेक्टर मेसिनजों खोनाय ओ खोनाय नुयो नाथाय ओ जोंनि ओनसोलाव बैफोर ओ ओ गोनोखारि बा बेफोर आ माबाफ्रा आइजें आयलाफ्रा जोंनाव फैयाखै आरो। ट्रेक्टरनि अनगायै लोगोसे जेला ओम खोथियाखौ फोननानै हालेवनाया जायो आलि सालि खोनानैहाय हौवाफोरा बे माइखौ आइजोफोरा गायो आइजोफोरा जोंना आथिखालाव ओ हाजिरा लानाय जायो जोंनि ओनसोलाव ओ आ गोदोनि बायदि जोंना बा सावरि बा फाला गायलायनाया गैलिया आरो। थाखाय ओ हिनजावफोरखौ ओ हौवा हिनजावफोरखौ जोंनिया हाजिरा लानाय जायो हाजिरानि बेसेना थामजौ ओंखाम बोथिसेै आरो हिनजावफोर निया लोगोसे हौवाफोरखौबो आलि खोनायनि हाजिरा लानायखौ नुनो मोनो बे समाव जोंना आलि खोनायनि हाजिरानि बेसेना हौवाफोरनिया थामजौ बाजि ओंखाम बोथिसे आरो आरो ट्रेक्टरजों हालेवनाया जोंनिया आ ओ गसिनिावथ ट्रेक्टर थाया नङा होमबा गामियाव गंसे गंनै बा सोरबाबो होफायो बेयाव बिगासेयाव थामजौ बाजिहाय जेनेबा मावनाय जा ओ होनानै ओ हालेवनाय जायो आरो बिगासै ओ बिदिनो औ
जोंनिफ्राय खमसिन लायो होमबा। जोंनि तिनस बाजौ बेयावहाय ओंखामबो थागोन बाहायनो।
औ बिदिनो औ बिदिनो जेनेबा ओ खोथि माइआ जेबोला ओ हालेवनायफोरा जेब्ला ओ ओ गायनायफोरा जोबो बे लास जोबनायावहाय जोंना हाल जांख्ला जायो। हाल जाख्रायाव जोंना हाब्रु फोनलायनाय ओरै बायदिसिना गेलेनायखौ नुनो मोनो दुब्लि फोथाराव। आ बेनि उनावहाय ओ दुब्लिनिफ्राय जोंनाया माइनावबो लाबोनायखौ नु नुनो मोनो आरो। ओ बेनि उनावहाय जोंना जेला माइया एसे एसे सोमो बै समाव हा सार बा हो स्प्रे मुलै एम्फौनि होजायो। अ खायफासेया होयो खायफासे होया जेला एम्फौ जायो बे समाव जों ओ होखानांगोन जेला स्प्रेखौ मुलिखौ। बेनि उनावहाय जोंना जेला माइया मोनो ओ माइया मोननानै हानो सम जायोब्ला जोंना ओ मिसिनजों हानायखौ नुनो मोनो आरो। खायफासेया ओ इसे एला हा थानायफोरा खम बिबांनि हा थानायफोरा आखाइजों हानानै ओ हुलाबारि बा बावखाजों होगानानै न'आव लाबो न'वाव लाबोनानै ओ टेक्टरजों नानायखौ नुनो मोनो आरो। लोगोसे
आ
हा एसे बुरजाफोरा बा सोरबा बा माइ हाग्रा हाजिराफोर मोैफोरा खामला मोनैफोरा ओ ओइ मिचिनजों औ मिचिनजों डाइरेक्ट हानानै बे मिसिना हारसिंनो नालांखायो माइखौ। खालि माइखौल' रोगानानै न'आव लाबनांगौ आरो। ओ बे बिदि सोलियो आरो जोंनि बे माइ आबाद मावनाया। दा नों थाङाबो नोंथांमोनि जायहाय मोरैहाय मावो
सोलिदों बेबायदिनो सोलियो आरोना गायनाय फुनाय बिदियानो माने एखेयानो ओम फाय बिदिनो ट्रेक्टरजों गायनायखौ दानि जोंनिथिं नुनो मोननाय जायो आरो। बिद दिनो ओ एखेयानो खिन्थु दायो जोंना नोंथां माने जोंहाय माने बै ओ गायनायनि बेसेना खम आरोना। जोंनि थिं बाजौ द'जौ बिदि लायो आरोना बाहायनो माने जानाय बेवहायनो था फागोन आरोना। बेबायदिनो बिनि अनगायैबो मा होनो ओ सिगांथ' जोंनाजों हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन फुं फुङावनो सिखारनानै दुब्लियाव थांनानै बिदिनो हालेवहैनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बिदिनो मोसौ ओ फोरखौहाय होनाय बिदिनि ओ आवाजफोरजोंहाय माने सोदोब फोरफोरजोंहाय माने दुब्लिफोरा रिंखाङोमोन आरो ना गामिफोराव जेनबा नाथाय दायोथ' ट्रेक्टर फोरजोंसो होनाय नुसै। जोंना दा बिदिनो ओ दा सिगांहायथ' जोंनाहायो बिदिनो आलिफोरखौहाय दानोमोन आलि दाननो बिदिनो गु गुबुन मानसिफोर लानांगौ जायोमोन माने हालेवनोबो गुबुन मानसिफोर लानांगौ जायोमोन। दाथ' टेक्टरानो हालेवो आरो आलिफोरखौबो टेक्टरानो हा आ बेनो दानलांखायो माने इजि जानानै फै बाय आरोना आरो जोङो गोदोनि समावथ' बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन माने ओ बिदि मावनायखौ नुनो मोनोमोन माने आरो समफोरखौबो लानाय नुयो नुनो मोनोमोन नालाय। नाथाय दायो बिदिनि मेसिनफोर फैनाय बिबदिनो बिगियानारि आदब ओ खायदानि गेजेरजों दिहुनजानाय बिनि थाखायहाय माने जोङो ओ जोंनि समफोरा माने खम समनि गेजेरावनो माने जाबोदों आरो ना हाबोदों आरो खामानिफोरखौ मावबोनो बेबायदिनो बेनि अनगायैबो गायनाय फुनायाथ' जोंनाथिं दासिमबो मेसिननि ओ फैथ'वाखै नाथाय फैनो हागौ उनाव लासै लासै। गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिदिनो मेसिन। फोरजों गायनाय बा मेसिनफोरजों हानाय बेफोरो सफै सफैबाय। दा जोंनाजों फैदों जाहैबाय ट्रेक्टरजों गायनाय ट्रेक्टरजों माने हालेवनाय आर ना माने ट्रेक्टरजों गायनाय माने ट्रेक्टरजों हालेवनाय बियो फैबाय आरो ना जोंनि गायनाय होनोबाथ' जोंना। सिगांनि समावथ' जोङो सावरि बादालि बिदि गायनायखौ नुनो मोनोमोन। आरो ओ बेनि अनगायैबो ओ माने बै जे माइ गायनाय समावहाय जोबथारनायावहाय हाल जां ख्राफोर जानाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन। दानि दिनावहाय माने बेखौहाय एसे खमसिन नुनायखौ जों मोनसै आरोना जेन'बा। गासैबो न'खरानो बेफोरबायदिखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनला आरो माने बिदिनो न'खरैनो ज'मा खेबसेयैनो जेनेबा ट्रेक्टरजों हालेवबाय। बेनि उनावहाय जमा गासैबो बाहायनो बिदिनो खामलाफोर लानानै खेबसेयैनो गायनाय। खौ जों नुनो मोनसै आरो बिदि गायनानै माने बिदिनो जमायैहाय जेनबा खेबसेनो गायजोबनानै खेबसेनो फोजोबनाय बिदिखौ जों नुनो मोनसै आरोना। दायो सिगांनि समाव जोङो एसे एसे गायनायखौ नुनो मोनोमोन माइफोरखौहाय। ओमफ्राय दायो माने सम फोराबो जोंना आंखाल जाबाय नालाय हानायनि बिथिङाव फैयोबा हानायावथ जोङो खामला होनानै हानाय जायो। खिन्थु
जेब्ला बेखौहाय ओ बै जे जोंनि माइ बिदां बेखौहाय माइ बि बेफोरखौ जेनबा जाब्रानिफ्रायहाय आलादा बानायनांगौ जायो नालाय। बेखौ बानायनायाव माने जोङो बैखौहाय मेसिनखौहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेनेबा ओ ओ माइ माइ दिहुनग्रा माइखौ आलदा खालामग्रा बिनि मेसिनखौ नुनो मोनो आरो ना। बेवहाय माने जेसेबांनाखि मोसौजोंहाय सिगांहाय मारा होयोमोन। ओ माने बेजोंहाय। दानि मेसिनजों जुदि मारा होयोबा ओ जे माइखौहाय दिहुनोबा होमबा माने बे माइया बै जाब्राजोंहाय थांफायो आरो ना माने गोबां रोखोमनि खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। नाथाय सिगां मोसौ मोसौफोरजोंहाय होयोमोनबाथ माने मोसौआ मोजाङैनो मोजां माने गासैबो माइखौनो माने ओ गाहोनानै माने माइखौ जोङो होयोमोन आरो नाथाय दानियाव एसे खहा जानायखौबो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथाङा ओ नोंथाङा दा नों सोरोरनिथिंहाय मा मा माइ गायो जेनेबा बेखौ एसे बुंना होदो मा मा नाम
अ जोंनाथिंथ दायो जेरै रनजित माइसालि ओमफ्राय जादु ओ केेस्र बिदिनो गायो आरो दानि गोदान गोदान सफैनाय जे माइफोर बेफोरखौहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना माने ओ जायगा लायै जायगा जे माइफोरा ओ ओ अबे हाफोराव मोजां बेखौ नायनानै गायो आरो ना।